हेलौ नोंथां
हेलौ
हेलौ नोंथां औ खोनादोंना नोंथांङा? हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां औ खोनादों ना? औ खोनादोंना नोंथांङा?
खोनादोंना? औ नोंथांङा फ्रि दं ना?
औ औ खोनागासिनो दं।
औ नोंथांनिखौ मोजांङै खोना फैयाखै हेलौ नोंथां
खोनादों खोनादों
औ मोजांङै खोनाफैयाखै नोंथांनिखौ।
औ औ खोनादों।
औ औ बिदिब्ला ओ नोंथांजों आंङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल हरनाय जादोंमोन नों दा सावरायजागोन ना? अ खोनादों ना नोंथां?
औ ओ फन खालामनायनि जाहोना माने एसे फोरमाय औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ बिदिब्ला नोंथां मा होनो जोंना गोदोनि समाव आइजोफोरा माबोरै ओ ओं गावनि जिउ राहाखौ खुंबोदों बा माबोरै जौगादोंमोन आरो दानि समाव ओ माबोरै जौगासिनो नों थाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
हेलौ औ खोनाबाय एबारो। औ खोनादों नों औ हागोन लाखि एसे जायो